खोनादोंना नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां
औ
ओ मबाइला एसे प्रब्लेम जाना होदोंमोन बेनिखायनो आं थाब कल खालामनो हायाखिसै अ बिदिब्ला नोंथांनाहाय बेलासिनि गोजोननायखौहाय आरो बाव जासि हरग्रोनाय जाबाय नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय
ओ दायो बिदिब्ला नोंथांजों राय मोनसे टपिकनि सायावहाय आङो सावरायनो लादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन ओं नोंथाङा सावरायनो हागोन
दायो रांखान्थि जोङो मोनसे रां आरजिनायनि सायाव नोंथांजों सावरायनि सुंदयै जोङो मोनसे सोदोबावहाय रांखान्थि दा बेनि याव आङो नोंथांनावहाय फंनैसोनि सोंनि जोङो रांखान्थि या नखर खुंनायावबा सुबुं माहारिनो जोबोर गोनांथि नाथाय बे रांखान्थि एबा रांखौ जों बोरै बोरै मा मा खामानि मावनानै आरजिनो हायो बेनि सायाव नोंथाङा सुंदयै एसे फोरमायथिखौ होनो हागोन ना?
नोंथाङा ससे ना माने नेट्सनि थाखाय माखासे कुइसनखौ खोनाजोबफिननो दियासै
ओइ आयं ओइ आं एसे बिजिथ प्रजेक्टनि खामानियावहाय दस मिनिट नेेनाङासिनो आं
नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां दे बुंथे
नोंथाङा कुइसनखौ बुंफिननो हागोन ना
औ रांखान्थि जायखौ जोङो ओ रां आरजिनाय माने रांखान्थि होननानै बुङोब्ला मोनसे सोदोबावनो जोङो बुंनाय जाबाय नाथाय जोङो जोंनि सायावहाय एबा नखर दानायाव साफ्रोमबो सुबुंनोनो ओ रांखा थिनि जोबोर गोनांथि नाथाय जोङो मा मा खामानि मावनानै माबोरैहाय जोङो रांखान्थिखौहाय एबा रांखौ आरजिनो हायो बिनि सायाव नोंथाङा फंनैसो एक्सप्लेनेसन खालामनानै होदो आरो आंनो
नंगौ नोंथां जोङो रांखौ माबोरै खामायनो हायो होननानै बुङोबा जों माखासे जोङो दिनैनि दिनाव जों माखासे सुबुंफोरखौ बा जोंनि लाइमोनफोरखौ गोजानाव थांनानै माखासे रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो जोङो माखासे जोङो न'आव थानानै थानानैनानै जों माबै रां खामायनो हायो होननानै बुङोबा जों जेरै माखासे जोङो गोदोनिफ्रायनो जों जितु अमा फिसियो दाउ फिसियो बोरमा फिसियो थिग बेबायदिनो जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो नखरसेयाव मासे मासे खरि अमा जों फिसियोमोन नाथाय जोङो दिनैनि बे बादायलायनाय मुगायाव खौ जोङो दिनै मोसेनि जायगायाव जुदि दसथा फिसियोबा जुदि जोङो बोरमाखौ जों जुदि मासेनि जायगायाव जों दसथा फिसियोब्ला जुदि हांसोखौ जों गोदो मासे फिसियोमोन दिनै मासेनि जायगायाव जों दसथा फिसियोब्ला जों गोदो दाउखौ मासे फिसियोमोन बेे मासे दाउखौ जोङो दाउनि जायगायाव जों दिनै पाससथा फिसियोबा बेफोरबायदि जोङो बिजनेस बिजनेस सिस्टेमै जों जुदि लाङोबाथाय नैफोरबायदि जिखुनु बुस्थु मोन जिखुनु बेफोरबायदि जोङो माखासे दाउ अमा बोरमा मोसौ फाननानै जों माखासे से नखरफोरखौ खुंलांनो हायो जेरै जों मा जों जेरै गोदोनिफ्राय जों मोसौ फिसिदों जेरै मोसौनि जिथुनाखि गाइखेरनि जिथुनाखि दाम बे दिनैनि दिनाव गोबां दाम जानानै जाबाय जेरै जोङो मासे गाइ मोसौखौ जोङो फिसिसायसाय जों दिनै माखासे माखासे जों जों दिनै साइन्टिफिकेलि जों मासे गासै नैजि बा जिबा बायदि मोसौ जों फिसिनानै जों दिनाव माखा जोङो गोबां रां जोङो गाइखेर फाननानै जों दिनावनो गोबां जोङो जिबा नैजिबा रां जों दिनाव जों खामायनो हायो बेफोरबायदिनो जों माखासे से नखर संसारखौ जों सोलिगासिनो दङ जों मोसौनि खोथखौ बुंनो थाङोबा जों दिनै मोसौ आबाद मावनानैबो जों दिनै गोबां रां खामायनो हायो दिनै मोसौनि सुबुं अनजिमाया बांबाय नाथाय मोसौनि सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो दिनै मोसौनि जिथुनाखि दाम बे दामाबो जोबोद गोख्रैयै जों बारायनायखौ नुनो मोन्दों जोङो दिनै मोसौनि जों मोसौ गुमनानैबो जों दिनै माखासे लाख लाख रां आरजिनायखौ जों दिनै जोंनि मेगनाव नुबाय थादों थिग बेफोरबादिनो दिनै अमानि जिथुनाखि दाम बेफोर दामाबो गोबां जोङो गोख्रैयै जों बारायनायखौ नुनो मोनदों दिनै जों अमाखौ जोङो दिनै साइन्टिफिकेलि फि फिसिनांगोन गोदोनि बायदियै फिसिनो फिसि बा जानाय नङा दिनै जोङो अमाखौ जोङो गोदो मासे फिसियोमोन जों दिनै जुदि दसथा जुदि अमा फिसियोब्ला जुदि दसथा अमायाव जों जुदि मासेयाव जुदि जोङो जिरोजा खरि मोनोबाबो जों जुदि दसथा अमायाव जोङो से लाखनि बारा जोङो रां रां आरजिनो हायो बेफोरबादिनो जोङो मासे जों गोदो दाउ मासे फिसियोन जों जुदि दिनैनि दिनाव जों जुदि पाछथा हार दाउ फिसिनो हायोबा मासे दाउ जों जुदि थामजौ मोनोबाबो जों जुदि सेेरोजा दाउ फिसिनायबा जों बेसेबां रां मोनगोन थिक बेफोर बेबायदिनो जोङो माखासे रांफोरखौ जोङो माखासे माखासे रांफोरखौ जोंनि नखराव जि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों बेफोरबायदिनो खामायनो हायो थिग बेफोरबायदिनो जों माखासे माखासे जोंनि नआव माखासे बारिफोराव जों माखासे जोंनि हाफोरा गोग्लैनाय थायो बैफोर गोग्लैसोना हाफोराव जों माखासे बागान खालामनो हायो माखासे जोङो बिदिनो माबाफोर खुलिनो हायो नार्सारिफोर खुलिनो हायो जायनि जाहोनाव दिनैनि दिनाव जों माखासे गय बागानफोर खुलि बानायनानै गय बागानफोर जोङो बानायनानै गोबां जों लाख लाख रां आरजिनो हायो नोंथां बेखिनियानो नोंथां आंनि फोरमायनांगौआ
जोबोर सैथो दा नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों रांखान्थिनि बेलायावहाय बेबायदिनो ओ मोजां लामा आरो मोजां बिबुंथि मोजां बोसोन नोंथांनिया दा जोङो सिगांनि समाव मासे फिसिनायखौ नुयोमोन नाथाय दिनैनि दिनावहाय जिथा नैजिथा फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोबाव गोदान आदबजोंहाय बयबो फार्मखौ खालामसै आरो सिगाङावहाय जेरैबायदि आरजियोमोन बिनिफ्राय बांसिन आरजिनायखौहाय दिनै गोदान आदबजों दानि मुगाजों मिलायनानै गोबां बोरमा आबाद दाउ आबाद मोसौ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोबाव बिनि अनगायै दा माखासे आबाद मावनायफ्रावबो जोङो टेकनिकेलि ओ जोङो माखासे आदबजों आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै जाय आबादाखौ जोङो सिजोन मोनसेयाव खनसेल बोखाङोमोन बै आबादखौ जोङो सिजोन मोनसेयावनो खननै खन्था बोखांनायखौबो नुनो मोनो दा बुंनो थाङोब्ला रांखान्थिनि बेलायाव गोबां रां खामायनायनि लामाया दङ नङा होमबा नोंथां जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन फार्म खालामनाय फार्म खालामनानै जों गोबां रांखौ आरजिनो हायो बेजों लोगोसे जोङो माखासे रां खामायनायनि गुबुन गुबुन लामा दङ जेरै बायलाय फानलायनि बेलायावबो आरो बेजों लोगोसे लोगोसे माखासे प्लेटफर्म ससियेल मेडियानि प्लेटफर्मजोंबो दिनै गोबां सुबुङानो लाख लाख रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथा
नोंगौ नोंथां
दा जोङो बुंनो हायोब्ला जों दा मोनसे जिनाखि बानायनाय जिनाखि प्रजेक्टनि खामानि लादों बेबो मोनसे अनलाइन प्लेटफर्म होननानै जोङो बुंनो हायो नाथाय बियो बेसेबाव समसिम लास्टिं होगोन जों बेखौ बुंनो हाया नाथाय गुबुन गुबुन प्लेटफर्म ओ दङ ओ सिगांनिफ्रायनो जोङो नुबोबाय इयउटुब फेसबुक बेफोरावथ गोबां मानसि सुबुंफ्रानो दिनैहाय ट्रेन्डिंआव सलिनानैहाय गोबां रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो बेजों लोगोसे हान्था मेलानि गेजेरजोंबो मानसिफ्रा गोबां रां खामायो हान्था मेलानि गेजेरजों गोबां रां खामायो नाथाय बियो माब्रै होनना बुङोब्ला सोरबा बायदिया दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे थांलाय फैलाय बे हान्थ मेलायावहायनि थाखाय सोरबा बायदिया गारि बायायो नङा हबा नोंथां गारि बायनानैहाय बेवहाय़ पेसेनजार लानानै थाङो थांलाय फैलाय बेवबो गारि गंसे बायोबा बिनि बायनाय बेसेना जेनबा गंसे बास बायबाय जेनबा बे गंसे बासआ जि लाक बा जिनै लाकनि हा बे जि बा जिनै लाक नि बासखौ बायनानैहाय बियो सिगाङाव इनभेस्ट खालामग्रोबाय बेखौ इनभेस्ट खालामनानै बैखौ लाबोनानैहाय बियो माखासे समावहाय बे रांखौहाय खामायफिननो थाखाय द दाननि गेजेरावनो बियो खामायफिननो हायो अब्ला द दाननि बैनि जिनै लाख इनभेस्टमेन्ट खालामनाय फैसाया जुदि द दान बा ब्रै दाननि गेजेराव फैफिनो अब्ला बोसोरावहाय जिनै दान थायो अब्ला बेसेबां खावसे खावसेनि बांसिनाखौनो आरजिलांबाय थानो हायो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां
बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे नोंथाङा आरोबाव हान्थाामेलानि बेलायावहाय रां आरजिनाया बे थांबाय बेजों लोगोसे मोसौ आबाद मोसौ आबाद मावनानै सोरबाया रां आरजियो बेजों लोगोसे बेफार फालांगियावहाय बेयो हाबफाजोब्बाय सोरबा बायदि मोसौ खौ बायसनानैहाय गुबुन दाबसे जायगायाव फानहरबाय सोरबाया खम बेसेनाव बायनानैहाय गोबां बेसेनाव फानहरबाय थिग बेबादिनो बायलाय फानलायनि गेजेरजोंबो गोबां मानसिफोरा रांखौहाय आरजिनो हायो आरोबाव सोरबा बायदिया जायगा दाबसेयाव थानानै स्टेसनारि होननानै बुङो जोङो जायखौहाय गंसे दखान एबा गला खुलिनानैहाय बेयावहाय माखासे स्टर खालामनानैहाय बेनि गेजेरजोंबो रांखौ आरजियो गोबां रोखोमनि दङ जोङो खालामोब्ला जोङो समानो थोननाय नङा थेवबो जोङो सरखारनि बुंनानैहाय माखासे दानि डिजिटेल मुगायावहाय मानसिफ्रा मारै इजि मानिखौहाय जोङो बांसिन नागिरलानायखौहाय जोङो नुनो मोनो इजि मानि होननानै बुङोब्ला बयबो होसोयो एबा गोसो होयो रां खामायनायावहाय नङा होमबा जेरावहाय जेरावहाय सिगांनि समावहाय ओ गोबां मानसिफोरा खस्थ खालामनानै गेजेरजों एबा मेंनाय बानायखौहाय नागारनानैहाय गोबां खस्थनि गेजेरजों हायसो रांखौ आरजियोमोन नाथाय दिनैनि दिनावहाय बै सिगांनि मानसिफ्रा जेरैबायदि खस्थ खालामोमोन बेबायदि खस्थ खालामनायखौ दिनैनि मुगायाव एबा दानि मुगायाव नुनो मोनलिया बा नुखालिया जायनि जाहोनावहाय ओ इजियै एबा गोरलै रां खामायनायनि राहाखौसो बांसिनैहाय नागिरनानै लासै दिनैनि सुबुं माहारिया जेरावहाय हमनानै लादो सिथरनि बेलायाव आं गलानि बेलायाव बेखौ बुंखांबाय आरोबाव गुबुन फारसे दा सुबुंनि माखासे एंगार हायि खामानिफोर बेफोरखौ मावनो थाखाय सोरबा बायदिया गंसे अनलाइन डिजिटेल गला खुलिनानै लायो। बेनि गेजेरजों अनलाइन डिजिटेल गला खुलियोब्ला रां आरजिनायनि मोनसे अनजिमा गैया। दा बेवहाय गोबां मानसिफोरनि नांगौ डकुमेन्टसफोरखौ नि खामानि मावनाय बेफोरनि गेजेरजों आरोबाव गुबुन मोनसे मिथिंगानि सम्पद मिथिंगायारि सम्फदजोंबो मानसिया रां आरजियो। मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्ला नोंथाङा दहाय बुंनाय माखासे हाबफाजोब्बाय। बिनि गेजेराव आरोबाव बिफां लाइफां बिफां लाइफां नार्सारि खालामनानै बा बिबारफोरखौ नार्सारि खालामनानै आरो बेखौ गायनानैहाय समनि गेजेरावहाय बेखौहाय ओ रिसेल खालामनाय नैबेफोरबायदि सोलिनानैहायबो रांखौहाय ओ खामायो आरोबाव बिनि अनगायै दोनैनि दानि मुगाजों गोरोबनानै माखासे इजि मानि खालामनायनि गुबुन गुबुन राहा नोंथाङा मा मा मोनथिनाय दंबावो बेनि सायाव नोंथाङा एसे बुंफोरनो हाबावगोन नामा?
नोंथाङा मा बु-बुंदोंमोन सोंथिया?
ओ सोंथिया जाहैबाय ओ समाबो जाबाय थेवबो नोंथाङा से मिनिटखौ सम होदो। ओ ओ इजि मानि दिनैनि एबा दानि मुगायावहाय इजि मानिखौ बांसिन सुबुङानो नागिरो नालाय बिनिखायनो नों थांनि नोजोरावहाय ओ बबे बबे खामानिखौ मावोब्ला गोरलैयैनो रां आरजिनायनि मोनसे राहा लामाखौ नोंथाङा नुना दङ' बेखौ फंनैसो बुंथिना होदो आरो।
नंगौ नोंथां जोङो इजि मानि होननानै बुङोब्लाथाय जों दिनै अनलाइन जेबा ससियेल मिडियायाव जोङो गोरलैयै इजियै माने रां खामायनो हायो। थिग बेफोरबायदिनो जोङो माखासे बुस्थुखौ जों खम बेसेनाव बायनानै गुबुन मोनसे जायगायाव जोङो जोङो फानहैयो बे मोनसे एजि मानि बा बिजनेस। हमना ला नोंथांनिफ्राय आङो आलु सेरसेखौ जेनेबा आलुखौ आं जेनेबा से कुइन्टेलाव आङो बाजौ राङाव बायनानै गुबुन दाबसे जायगायाव आङो से से रोजा से सेजौ से से रोजा राङाव आं फानहैबाय अब्ला बेबो मोनसे इजि रां होननानै आं बु बुंनो हायो। जेरै आङो जेरै आङो हालिसे मोसौखौ जुदि आङो बाजि रोजायाव बायनानै बे मोसौखौ आं जुदि दजि रोजायाव फानहैयोबा बेबो मोनसे इजि रो इजि मानि होननानै आं सानो। नोंथां।
दा नोंथांनि फोरमायथियाबो जोबोर मोजाङानो आरोबाव नोंथाङा जेसेबां एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थालांबाय नोंथांनि बिबुंथि गासैबो बेसेन गोसा आङो माखासे मिथियै एबा माखासे ओ दानि मुगायाव रां आरजिनायनि लामाखौ नोंथाङा गोबां मोनथिनानै दङ प्रेक्टिकेलि मावबायबो जानांगौ
औ नोंथां।
बाथ्राखौ मोन्थिनानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों। दा बिदिब्ला जोंनि दिनैनि रायलायनाय समा जाबाय नोंथांजों आरोबाव इयुननि समावहाय गुबुन मोनसे आयदानि सायाव एबा टपिकनि सायाव सावरायनो मोनबावगोन होननानै आङो मिजिं थियो। दा अब्ला नोंथांजों दिनै बे बेलासिनि गोजोननायखौ जासिहरबावनानै जोंनि दिनैनि रायज्लायनाय बे बाथ्राखौ एसेयावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां।